औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ अ आं नोंथांनोहाय जोंनि बर' समाजावहाय जोंनि बर'फ्रा हौवाफोरखौ मा मा हाबायाव बाहायो बेनि बागै फोरमायनो सानदों। अ जोंनि बर'फोराहाय औवाखौ जों गोबां हाबाफोरावनो बाहायो आरो जोंङो जिउ जो संसार जानायावहाय
जेरै जोंङो गोबां हाबाफोरावहाय जों बाहायनायखौ नु नुनो मोनो जेरै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै मावनाय दांनायफोरावहाय औ बाहायो औवायाहाय खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औवायाहाय जाहैबाय मोनसे निलो हारिनि बिफां। गान्थि गान्थि दालाय दा- दालाय थायो आरोना। औवायाहाय जिबनिफ्राय जिनै नैजिबा फुट गोलाव लावो आरो। बिलाइफ्रा फिसा फिसा जायो आरो बुरजा जायो आरो बेहाय खायफाबा औवाफ्राय गिदिर थायो खायफाबा औवाफोराहाय फिसा आरो खायफाबाया एसे जायो आरोना। बिदि औवाफोराहाय गोदो गोद हादरफोरा औवाया जायो आरो। खोनादोंना नथां औ जोंनि गामिफोराव औवाफोरखौ बारनि सोरगिदिं नुनो मोनो आरो जोंनि बारिफोरनि सोरगिदिं
उम
नुनो मोनो आरो जोङो सैथ्र' दानफोरावहाय औवाखौहाय अखा खौ नायनानै औवाखौ जावखुनानै गायनांगौ होननानै जोङो सुबुंफ्रा फोथायो आरोना। गोजौ हायाव औवाया मोजां जायो आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनागासिनो
औ आ औवाखौहाय जोङो जोंनि बर' समाजावहाय गोबां हाबाफोराव बाहायो जेरै जानाय लोंनायावहाय जोङो जेरै औवाफोरखौहाय ओंख्रि एरनो थाखाय ओंखखौ साग्लिनि थाखाय जों दालि खान्था एबा सागंखौ बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ औवा औवाखौहाय ओंखाम एरनो थाखाय जोङो खादौ बेफोरखौहाय ओंखाम बेरखांनो थाखाय जोङो बाहायो ओ बेनि अनगायैबो जोंनियाव बर' समाजावहाय ओ औवाखौहाय जेरै जोनोमनियाव जोनोम गथ' जोनोम जानायाव जेरै गथ'नि उथुमैखौ हानो जेन नारिखौ हानो थाखायबो जोङो औवानिन टेवेलखौ बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौहाय जोंनि बर' समाजाव जेरै मानसिया थैयोब्ला बेखौ थैनायखौ बानायनो थाखाय जोङो औवाजोंनो फाननानै लांनानै गारहैनाय जायो आरोना।
औ औ नोंथां खोनागासिनो
अ बेनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजाव दङ जेरै
बेनि अनगायैबो जेरै हाबाफोर जायोब्ला जोङो जेरै साइनासालि नुनो थाखाय जोङो हाबानि औवानि औवानि गन औवानि गनफोरखौ औवाफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि हाबायाव जेरै थंख्लिब बाननो थाखायबो जोङो औवानि गनिखौ बेखौ बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव आबाद मावनो थाखाय ओ औवानि गुनफोरखौ बाहायनाय जायो जेरैथ' मैगं आबादफोर मावनायाव जेरै बे जानला होनो थाखाय औवानि खुन्थिया आरो औवानि जांस्रिफोरखौहाय जानला होनाय जायो आरो
खोनादोंना नोथां।
उम खोनादों औ खोनादों।
अ बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय ओ जेरै औवानि जांसि होननानै आरो औवा औवाखौनो जोङो जेरै मोसौ बोरमाफ्रा हाबनो हायै बायदि जोङो औवानि बेराफोरखौहाय होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जों बेफोर बेरा होनाय फोरखौहाय जोङो जेब्ला बुंनि जागोन अब्ला जोङो बेफोरखौहाय जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायाव जेरै बन जनो थाखाय औवाखौबो बाहायो आरो। गोदोनि दिनावहाय जोङो औवाफोरखौ न' बां लुनो थाखायबो बाहायोमोन। जेरै गोदोनि दिनावहाय जोङो सिमेन्ट फाखानि न'फोरखौ बानायनाय जा यामोन जोङो औवाजोंनो बानायनाय जेरै औवानिनो खुन्थिया औवानिनो इन्जुर बानायनानै आरो गोजौफ्राव उखुमाव जेरै मानदालिफोर बानायनो थाखाय जोङो औवाजों टेवोल हेबनानै औवाजोंनो खाफ्रानानै थायोमोन आरो जों बर'फोराहाय बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोराहाय जेरै उन्दुग्रा बैसां सिगां समावथ' जोंनि सिगांनि बायदि फालं सौखि बिदि गैयामोन ना बेफोरखौहाय जोङो औवानिनो बैसां बानायनानै उन्दुग्रा बानायोमोन आरोना। खोनादोंना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजा दंबावो जेरै बाथौ धोरोम फालिनाय बे बाथौ धोरोमा जोङो बाथौनि बेरा दुमनो आरो साइड बायहेरानि बेरा दुमनो बाहायनाय जायो बेनि उनगायैबो सिफुं सिफुंखौबोहाय जोङो बर' बाथौ धोरोमाव जेरै खेराइ फुजाफ्राव बैसागुफ्राव दामनाय थाखाय जोङो बे सुबुंखौबो बाहायो आरो बेनि बेनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजावहाय जेरै जोङो माखासेहाय खामानिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै जोङो ना हमनो थाखाय जेरै बर' आइजोफ्रा ना गुरनो थाखाय औवानि बानायनाय जेखाय आरो ना लानो थाखाय खबाइ बिदि बाहायो आरो बिदिनो ओ दैमा एबा बिलोफोराव नाफोरखौ हमनो थाखाय जोङो सेनफोर खखाफोरसो बानायनानै सायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनाव फल' बायदिसिनाफोरखौहाय जोङो औवाजों बानायनानै नाफोरखौ हमनाय जायो आरो ना।
उम
बेनि अनगायै जोंनियाव आबादनि बेलायावहाय आ आबादनि आबादनि आ आबाद मावनायाव जोङो जेरै हालेवनो थाखाय सिगां समावथ' जोङो नांगोलजों हालेवनाय जायोमोनना? बेहाय मोसौ जुरिनो थाखाय जोङो जेरै ओम माखासे जुंगालफोर बेफोर खौहाय जोङो औवाजों बानायनाय जायो जेरै मैदांगुरफोर खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो नोंथां।
औ मैदांगुरफोर बानायनानै मै होनो थाखाय आबाद मावनाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो। आरो मोसौ बुनो थाखाय लावथि बेफोरखौ बाहायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेरै जों दा लेखा फरायो बेफोरो लेखा फरायनाय ओ फेपार बेबा लेखाफोरखौहाय जोङो औवानिफ्रायनो दिहुनन्नाय जायो आरो ना। खोनादोंना नोंथां जोंनि बर' गामि फावहाय गोबां औवा बागानफोर थानायखौ नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरजोंनो फाननानै रां फोरखौहाय आरजियो आरो ओ जोङो औवाफोरा मानिफ्राय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो औवाखौ मेवाय मेवाय बारायनायनि थाखायनो जायो आरो औवाफ्रा औवाया जोंनियाव जेरै औवा थे औवा औवा मेवा औवाया बुरखा थायो औवा थेरे बिदि बायदि बायदि रोख खोमनि थायो आरो नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां आं बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सा सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
सावरायनो हागोन नोंथां।
बैसागुआ जाबाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर'फोरनियाव सोलिबोनाय फोरबो बे खौ उम गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों। बेखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों आरोना बर' नि बैसागुखौ खावनै राननो हायो जेरै मोसौनि बैसागु आरो मानसि नि बैसागु ओ मोसौ बैसागु सानाव मोसौखौ रग बियादि गैयि मोजां मुस्रि आरो एरनायखौ हास्थायनानै मोस सौखौ जेनेबा फुजिनाय बायदि खालामो आरो मोसौनि बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो ओ मानसिनि बैसागुआव ख मानसिनि बैसागुआव मानसि एबा जिब जुनारनि सुथुर जिबौनि जोलैखौ फोजोबनाय मोदाय फुजा होनाय। थैना थांनाय बाय बाहागि बंस' खैफोदाव खैफोदखौ फुजिनाय थांनाय बोसोरखौ बिदाय होनाय गुरु आरो सिबिनां सुबुंखौ बावनाय।
अनलायनाय मोसानाय मेथाइ खननाय आबादनि गाहामनि थाखाय आरो गोहो गोरा जेनेबा बांनाय हास्थायनानै फुजिनाय आरो बैसागुखौ बिदाय होनाय बेफोरखौ फालिनाय जायो आरोना मानसिनि बैसागुआव मोसौनि बैस सागुआव जोङो ओ बर'फोरा सैथ्र' दाननि संक्रान्तिनि सानखौ मोसौ बैसागु होननानै बुङो आरो ना? खोनादोंना नोंथां? बे सानखालि बर'फोरा आरो असमियाफोरा मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां खालामो आरो मोसौखौ दैमा एबा बिलोफ्राव लांनानै सिगां माइ जा ओ माइ जिगाबखौ जाहोग्रोयोनो। जाहोग्रोनो होयो आरो मा माफ्रोमबो मोसौनि गं आरो आसुगुराव थाव गुबै बा गोथांखौ फु फुननानै होयो आरो ना ओ ओंखाम दोनि हांगारखौ थाव गुबै लगायनानै इन्दि दालाय एबा बेबायदिनो औवा हासुंजों मोसौनि गासैबो मोदोमाव फुथुगा फुथुखि बा थफा थफि दागो होनाय जायो ना बेखौ फोथा बादि फुनजोबो आरोना खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादो नोंथां।
ओ सानसे सिगांनो सुनानै लाखानाय लो लाव फान्थावनि मालाखौ आखाइयाव लानानै मोसौफोरखौ ओ गलिनिफ्राय दिहुननानै देग्लि जेनेबा बिफांजों बुज्राव बुज्राव थुखैनो लाङो आरो मोसौफोरखौ दिहुननायनि सिगां ओ बिगोमाया माबा माफा माफायै खुलुमग्रोयो आरो बे मोसौफोरखौ। मोसौखौ थुखैनो होननानै लांनाय लामायाव लाव फान्थावनि बे माला सुनाय सुखानानै लानायनिफ्राय लाव फान्थावनि साखा ओ हानायखौ बे दिहुननानै मोसौफोरनि मोदोमाव खुबै खुबै मेथाइ खननाय खौ जों नुनो मोनो आरो मेथाइया जाहैबाय जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिब फानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बरलद बायदि जा बारि खनायाव एम्बु बंगला बेबायदि जा गिदिद जांगिला बे मे थाइखौ रोजाबो आरो ओ बे मेथाइ खनखांनानै दिग्लि बिफांजों मोसौखौ बि खुङाव खुबो बुयै बुयै आरोबाव मेथाइ दोंसे जुरि ओ खनबावो आरोना? मेथाइया जाहैबाय दिग लिम दिगलिवा मोसौनि मुलि। ओ दुदालि जागोन माइ गाय जोखोलि आरो। ओ दिगिलिथ थि लावथि ख्रि ख्रि गान्थि जोंनि मोसौआ जागोन बलद जाथि। जानाय नङा गायदे थेफ्रा मारखा जागोन फालोनि बेरहा। ओ हालेवनो मोजां मोसौ हालुवा गाइखेेर मोनजानो आरो मोसौनि जोलै खौ एरहोनो मोसौ बिमा उम फिसिनायनि गोनांथिया गोदोनि समाजनि मानसिल' नङा आरोना ओ
औ।
नैजिजौ मायथाइनि गोदान सुबुं समाजावबो सानो आरो। मोसौ थुखैनो गलिनिफ्राय दिहुनलांनायनि उनाव गोबोरखिखौ गारनानै गलिखौ ओ फोसाबस्राङो गोजाम फागाखौ सोलायनानै गोदान फागा होयो आरो मोसौ खानो थाखा खाय बे मोनाबिलियाव गोदानफागाजों खाफिननाय जायो आ बे ओ सिगां खानाय फागाफोरखौ गारहर नाय जायो आरोना बेजों खानाय जाया। बैसागुनि अनगायै गुबुन दिनावबो मोसौखौ गलिनिफ्राय हुरुननानैबो गुमनो लांनायनि उनाव फुं समावनो गलिनि गोबोरखि फोरखौ गारनानै गलिखौ फोसाबो आरो। बेबायदि नङाब्लालायनो फोथाराव ओ गुमनाय मोसौआ उदै बुङा होननानै ओ सुबुंनाव फोथायनाय दं आरोना। ओ बेबायदिनो मानसिनि बैसागुआव गोदान बोसोरनि गिबि सानाव आरोना आद्रो बे आन्द्रो फुङावनो आरो खेराइ फुजानि सथ्रालि देंखोनि सि फुं दामनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो आरो। बर'फोरनि बायदिब्ला सिफुंनि सथ्रालि देंखोजों मानसि बा जिबनि आरो देरसिन सुथुर जिबौनि बिदैया गला जायो होननानै फोथायनाय दं आरो। गोदान बोसोरनि गिबि साननि फुङाव गुदि धोहोरोमारि बर'फोरा संग्रा खावग्रा हानि दोफोरखौ गारहरो आरो। ज ओ जायगा लानानै मोसौ थुखैनाय सानखालिबो गारहरो न'खरनि मानसिफ्रा गोथार जानानै न' बां लिरस्रांनानै सिथ्लानि
उम
बाथौसालियाव आरो न'खर गोदान जेनेबा मो बोराइ बाथौ। महाराजा आरो मा आय कामायखानो फुजा होनाय बेखौ फालियो आरो फुजानि मन्थ्र आरो बोरलि बाउनायफोरा नंगौ ओ न' गोदान लानायाव फुजा होनाय बादिनो जायो आरो।
औ औ।
बोराइ बाथौ महाराजानो फुजा होखांनायनि उनाव बे सिथ्लानिनो खोलाथिं न' खरनि थैना थांनाय ओ आबै आबौ ओ नि थाखाय फुजा होनाय जायो आरो। बे-बेखौ बिमा बिफानि बोसोरारि सारादु होननानैबो बुंजासै बे आरो फुजायाव गोथै फोरनो आसन होनो थाखाय थालिर बिलाइ बनाय जायो आरो ओ बेयाव जरानै गय फाथै होनाय जायो आरो। ओ गोथैफोरनो जौ बे बिदै दाउ बेदर एवनाय फिथाइ बायदि बायदि बाउनायनि अनगायैबो गोथैफोरा ओ गोदो गोथां समाव मा मुवाखौ मो जानो मोजां मोनो बे फोरखौ बाउनाय जायो आरोना। खोनादोंना नोंथां? ओ ओं। बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनाया आ एसेनोसै।
अ।
ओ बिदिब्ला समाबो जाबाय
औ नोंथां अ औ